हेलौ औ नोंथां। मोजाङै दं दा?
औ मोजाङैनो दं। नोंथाङालाय?
अ
दे होनबा जोङो दिनै नाफाम बानायनायनि सोमोन्दैनो एसे रायलायनोसै ना
औ जागोन दे रायलायजागोन दे औ।
जोङो नाफामखौ मादि बानायो बेखौ रायलायग्रोनोसै नामा?
औ जागोन दे। आंबोथ' ना नफाम बानायनायनि सोमोन्दै मोजाङै मिनथिजुबा। नोंथाङा जुदि ओ मोजाङैनो मिनथियोब्ला ओ एसे खोन्थालांदो दे।
औ दा जों आं नुनायाव नाफाम बानायनांगौबाथ' फार्स्टआव जोंनो बे नाखौ नांग्रोगोन।
औ
औ नाखौ जोङो दैनिफ्राय गोरना ला बोनानै गिबियावनो फोरानगोरोनांगोन। औ फोराननाया नाया जुदि गोरान जाजोबोबा मोजाङैनो रानजोबोबा
औ
बेखौ जोङो नायनानै देनो हानाय जाबायना जायाखै बेखौ नायनानै उवाल बा माबायाव दिंखियाव
उम औ आस्सा नोंथां। बे ओ नाखौ सान्दुुङावल' फोरान नां गौ ना ओ अराव फोरानब्लाबो जायो?
ओ ओरैनोथ' फार्स फोरान जेनबा सान्दुङाव फोराननायबा अराव फोराननाय बेबायदि जेबो माबा थाया। आ सान्दुङावबा मोजाङैनो रानो।
औ औ जायखिया मोजाङै राननांगौल' आरो ना।
मोजां रान राननांगौ आरो
अह।
औ।
बेनि उनाव
दा देनाय समाव गोबां जायगायावनो गुबुन गुबुन आदबजों देयो।
औ।
सोरबाया बे देनायाव थास' होयो औ एनि फ्राय सोरबा बायदि या खुमब्राफोरखौबो होलाबायो।
अ' आंथ' खुमब्रा होनायखौ मिथिफेरामोन जाय खिजाया आङो थास' होयो होननानै मिथिगौ आरो।
औ दा खुमब्रा होनायखौ आं नुदों नुनाया
ओ।
ओमफ्राय जोंहा खुमब्राजों बानायफेराखै देफेराखै। थास'खौनो बाहायनाय जायो।
ओ ओ माने थास' होबाबो खुमब्राखौ होफायो नामा?
नङा खुमब्रा बा खुमब्राखौल' होनो
अ' ओ होमबा खुमब्राखौ मा खालामनांगोन फोराननांगौ नामा?
नाङा गोथाङैनो जेनेबा जों ओंख्रि जानो सायनाय बायदि बिगुरखौ गारना लानानै बिनि बे बेगरफोरखौ गा ना लानानै बिदि देयो आरो खुमब्रा खुमब्रा गुरैखो बाहायो।
उम
बेनिफ्राय सोरबा बायदिखौ आं नुदों माने आं नुदों आरो गामियावहाय बे सामब्राम गुफुर बायदिसिना बेफोरखौबो होलाबायनानै देनाय।
औ
औ
बेनिफ्राय ओ उवालाव बेखौ मोजाङै देनानै लानानै मिस मिस खालामो ना?
औ मिस मिस खालामो बेनिफ्राय बेखौ ओ औवा हासुं बा भयामफोराव सोनानै दोननोसै।
यै ओ गोदोथ' भयाम गैयामोना नालाय औवा हासुङाव बांसिन सिन दोनोमोन खोमा
औ औवा हासुङावनो बांसिन दोनोमोन बे औवा बुरखा होननाया।
औ
औ बेनि बे हासुं माने गिदिर गिदिर जायो नालाय एसे गोबानो गिदिर जानायखौ नायनानै इसे गोबा गोबाखौ नायना माने बियो हासुं जानांगोन आरो भयाम बायदिनो जेनेबा बाहायजायो बियो। याव माने एखदम नासो नासो दोनगोनो आरो जे माने बेखौ एम्फौ जानो हायि बाय बि बार हाबनो हायै बायदि एकदम माने खे खेबा सोना दोनो आरो
ओ बेवहाय बे नाफाम सोनानै दोननायाव बार हाबबा माबायदि जागोन जानो बेयो। ना नाफाम जानाय नङा?
बारहाबबा नाफाम जानाय नङा माने नाफामाथ' जाखागोन होमबाबो बार हाबोबा बियो सेवलांगोन लोगोसे गोखा गोखा जालांगोन अ इनिफ्राय एम्फौफोर हाबोबाबो बे एम्फौफोरा बिदै दैेयो बा बियो लेथ्रा जागोन गाज्रि जागोन जानो मोजां जानाय नङा
औ
औ बेनि थाखायनो माने बे भयाम बा हासुंनि खुगायाव
औ औ
सोरबाया संख्रि होनानै दोनो
औ
ओमफ्राय सोरबाया अरनि हाथ'फ्ला होनानै दोनो सोरबाया खारि एसे होनानै दोनो
औ जाहाथे माने एम्फौफोरा हाबनो हाया आरोना औ माने ओ बेखौ नाजों खुमब्रा बा ओ थास' बिसं बेखौ मोजाङै देग्लिनानै बेखौ हासुुङाव गोरा थोन थोन नारसोनानै बेनि सायाव ओ हासुंखौ मुथुनो थाखाय जिगाबजों मुथेयो नामा?
जिगाब माने सोरबा बायदिया थालिर बिलाइ फोर खौ बाहायो सोरबा बायदिया जिगाबफोरखौ बाहायो सोरबा बायदिया आरो बे ओ न'खराव बाहायनाय बे जि जोमनि बे हिस्रिफोरखौ बाहायो।
उम नै जायखिजाया बेफोरनि सा सायाव ओ बै हाथ'फ्ला नङाब्ला हा ओ बेफोरखौ माने लिरथे थेनानै दोनो
औ खाथुमना दोनो आरो एनिफ्राय
औ
माने बे हाथ'फ्ला हा बे खारै संख्रि होनाया माने गोजौनिफ्राय जेन एम्फौआ हाबनो हाया।
औ
एम्फौ हाबोबा माने माबायो नालाय बे हाथफ्लायाबो मोनसे जोंनि मुलि बाय दिनो बाहायजायो। माने बेयाव बां बायदिसिना दंफांफोरनि बन खामखोनदा बे हाद्रिसो नालाय। बेयो माने बे खारै बाय दिनो एखे माबा मोनसे थायो आरो बेयाव मुलि बेदि जाहोयो।
उम गोबाब नालाय गोबाब ओम
खा नालाय संख्रियाबो गोब गोबाबखा। माने बांद्राय गोबाब बा एम्फौफोरा जानो हाया आरो बेखौ औ।
होमबाथ' गोदोनिफ्रायनो बर'फोरनि दोरोङारि गियाना माने एकदम गोजौ खामोन आरोना? बेफोरदि बेफोरबायदि गियानादि बिसिनिव दंमोन बेनिफ्राय बेखौ सानबैसे दोननानै जा जायो माने सानबेसेनि उनाव जाजायो बे नाफामखौ?
ओरैनोथ' बिदिनो दान मोनसेफोर थायोबानो बियो जाजायो खाय फाया दान मोनसेबो दोनबावा।
अ।
ध्र बिस दिननिफ्रायनो जायो होमबाबो माने दान मोनसे जायोबासो माने आंनि नोजोराव जाथाव जायो आरो बांसिननो। दान मोनसे जायासिमाव माने बे ना गोराननि माबायानो थागोन आरो औ। माने ना गोरानखौ जाबा जे बिदि
औ बेखौ बेसे गोबावसिम हा लागै दोननानै थिनानै जाजायो?
बियो माबा ओ बोसोरसेनि गोबाव लाखिनो हायो बेबायदि।
अ बिदिब्लाथ' जोबोर मोजां।
औ दा बोसोरनै बोसोरथाम जालाङोबा एसे माने गाज्रि जानायनि सम्भाबना थायो आरो।
औ औ। दाथ' बर'नि बियो मोनसे दोरोङारि ओं मा होनो बाथोन जाहैबाय।
औ औ।
दा बेखौथ' आथिखालाव इयुन जोलैफ्रा बानायनोनो रोंला आरो मोनामो होननानै जानाया खमायबोबाय। अब्ला बेखौ हमथानानै लाखिनायनि थाखाय मा राहा लानांगोन जों?
दा बानायनो रोंला होननानै बुङोबाथ' माबा रोङिनि मोनसे जाहोनाबो जाबाय माबा नालाय ओ नाफोरखौबो खम मोनो। आरो जोंनि बांसिन सुबुंफोरानो ओ लेखाफोरा एसे गोरों जानायनिफ्राय नोगोर मोखां जाबोनो हमबाय दा नों गोर मोखां जाबोनो हमनाय लोगो लोगो बे लेखाफोराव नांथाबनानै थानायनि थाखाय बै गामिनि बेफोरबायदि खामानिफोरखौ मावनो मोना जाहैबाय। सोरबा सासे सानैया मावनो मोनोबाबो माने इसेबां माने नाफोरखौ खौबो मोना नालाय। ओंखायनो बेफोरखौ रोङा जालांजोबबाय ओमफ्राय दा बेखौ हमथानांगौ होननानै बुङोबा जोङो ओ थिनानै दोननानै जानो थाखाय बेखौ जों फार्स्टआवनो बे दायो इसे एसेखिनि ना मोनो
औ।
बे नाखौ जोङोथ' बांसिनानो नाखौ गोथाङै गोथांनो फानना जायोना दायो।
औ
गोथाङै गोथां फानासिनो बेखौ फोराननानै
औ
बे नाफामखौ देनांगोन आरो
माने इयुन जोलैनि माने उन्दै उन्दै गथ'फोरनो नाफामखौ माबोरै नाफामा मा बेखौ फोरोंनांगोन ओमफ्राय बोरै देयो मा मा मुवा नांगौ नाफाम देनो थाखाय? उवाला माखौ होनो एसेबां गेब्लेहोना नांगौ माबायदि फोराननांगौ बेफोरनि गियानखौ माने ओ जोंनि देरसिनफ्रा फोरोंनांगोन आरो फोरोंबासो बियो रोंगोन आरो जिहेथु बियो बर'नि मोनसे ओ मुंदांखा दोरोङारि मा होनो बाथ थोन बेनिखायनो बेखौ हमथानानै लाखिथारनांगोन आरो लाखिनोब्ला माने बेनि फारसे उम फोरोंनांगोन आरो औ नोजोर होनांगोन औ
बे ओ नाफाम बाथोनखौ आं नुनायाबो नुदों आं बांसिन मानसियानो जामारनो नागिरा मोनामो होननानै औ दा बेखौ जों बांसिनानोथ' खारैजों जायो आरो खायफाया थावजों जायो आंनि नोजोर दाव बे नाफामखौ खारैजों जानाया बांसिन मोजां आरो थावजों जानायनिख्रुइ।
ओ ओ खारैजों जाबा माने बिनि मोनामनाया मोदोमनाया एसे माबायो नामा दानगारो नामा?
ओ दानगारनायाथ' दानगारा जेनेबा खारैया जोंनि न'निफ्रायनो मोननाय नालाय
औ।
रेल जाहैबाय मिथिंगायारि जाहैबाय। बेयाव जे बो माने जोंनि देहायाव खहा जाया खारैजों। ओमफ्राय थावजों जोंबा बियो खा मथाबलाङो नालाय खामथाबोबा ए‌ जि माने बोरैबा जायो आरो जानो। दा खारैजोंबाथ' बे खामा।
बेनिफ्राय खारैखौ जानायनि माबाफोर बेनिफिटस दं नामा देहानि बेनिफिटसफोर?
अ खारै जानायनि बेनिफिटस होनोबा जोङो खारैया मिथिंगानिफ्राय मोननाय हिसाबैथ' जोंनि देहाखौ बेबायदि खहा खालामा। थावा जाबायदि जोंनि देहायाव खहा खालामो गेस बायदिसिना सोमजिहोयो उ दैयाव बेबायदि खारैया सोमजिहोआ आरो।
माने खारैया गेसखौ म टला जाहोयो आरोना।
औ मदला जाहोयो। बे जोंनि ओ जोंनि देहायाव देहायाव सोमजिनाय बे गो खै बायदिसिना सोमजियो नालाय देहा सिङाव बेफोरा माने दानजायो आरो।
फोरखौबो खमायहोयो
औ खमायहोनो हायो।
अब्ला दे नों थां ओ नोंथांजों बे नाफाम बानायनायनि सोमोन्दै रायज्लायनानै गोबां गियान मोनबाय।
औ।
जोबोद मोजां मोनदों आं नोंथांजों रायज्लायनानै।
औ आंबो मोजां मोनबाय नों
औ ओ अब्ला दे नोंथां दिनै दोन्थ'लायदिनसै नामा औ दे।